हेल औ औ औ औ खोनादोंना जों जोंङो
जायखिया ओमफाय बिसोरो सिगाङाव थालांखायाखै से मोजां बुंलाय
दायो ना जो नोंथां मा मानि सोमोन्दो रायज्लायजागोन जोंङो
अ दायो दायो जोंङो अमा फिसिनायनि एसे रायज्लायनो राय्लायबा मोजां जागोन दां औ नोंथाङा नोंथाङा एखो जेना जेब्ला नोंथाङा अमा बायना लाबोयो अब्ला अमा खौ माबायदि सोना लाबोयो एखो एसे फोरमायनाहोदो।
एसे फोरमायना होनो माने माबायदि बेखौ बुंदों आं नोंथाङा बे इसां हमदांना मोनदाङासै एसे रिपिट खालामफिनलाय
जेनेबा खायफाया अमाखौ लाबोनाय टाइमाव बस्थायाव लाबोयो। खायफाया मनायाव लाबोयो। नोंथाङा बबेयाव लाबोयो खआव लाबोयो ना बबेयाव लाबोयो? नाबा फरायनाय फराय खाथि हेलौ गोजा जालायलायबाय माथो गावदों हा अबेबेनि जाह खो आं हेलौ हेऔ औ खोनादों अ दायो नोंथाङा जेथिया अमाखौ लाबोगोन अब्ला अमाखौ लाबोनायनि उनाव नोंथाङा अमानि थानाय जायाखखौ माबोरै रेडि खालामनो हागोन? माबायदि खोन लाखिगोन बेफोरखौ नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होबा मोजां जागौमोन नोंथां।
औ आंङो जेबोला ओ अमाखो लाबोजेनदोंमोन ओ ख लाबोनायमोन आंङो ओमफय
ओ स' नोंथां बे अमानिया जि गारायफोर जायो ना नोंथाङा बिनि थाखाय माङाय मोरै ओ हामहोयो मा लानानै बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा?
अमाया जेथिया गाराय जायो अब्ला जोंनि बिदिनो लकेल बिदि एरिया एबा जोंनि बेराद सोलफोराव गोबां सुबुंफोरानो नकपालिसखौ इउस खालामो जे मानो होनबा बिदि न'कपालिसखौ जेथिया जाय अमानि गारायाव लखबना हरो आरो हबानिया अमानि जेखखिनि बेजानुफोर जेसेबांखिनि एम्फौफोर थायो बेफोर एम्फौफोरा ओंखारबोयो थाङा नोंथाङा एसे खौरां बुंनो हागोन नामा जेनेबा अमाखौ जोङो हाथायनिफ्राय बायनानै लाबोयो ओमफ्राय बिनि उनाव ओ मा होनगोन बेखौ जेब्ला अमाखौ खासि खालामनायनि टाइम थैयो अब्ला बेफोर खासिनि प्रसेसा माबायदि जायो नोंथाङा फोरमायना हाबा मोजां जागोन गसेवलाय माख माखासेदि खालामना
ओ‌ नोंथां जेथिया ओ अमा मासे खासि खामगोन अब्लानाथ' बिदिनो जेनेबा ओनसोलाव थानाय बिबायदिनो सासे डक्टरजों खालामोथ' अब्ला निया नों थाङा बे खौरांखौ बुंनो हागोन नामा जेनेबा दा हथ'दों। अमाखौ खासि खालामहोनाया साबसिन जायो ना गाव गायना हारसिंनो न'आव बिदिनो खासि खालामनाया मोजां जायो।
स' नोंथाङा बेखौनो बुंनो थांगोना ओ न'आव खालामामबोला इसेरै सिंनिफा थायोथ' ओंखानो ट-टर लाबोनायाबो मोजां। आरो न'आव खामनायाबो थिगानो मानो होनोब्ला ओ रोंना थाखाबा जेनिबो खरसा थरसा जाया आ
आदसा आदसा अब्ला नोंथाङा जों जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलाव दायो बेसेबांसो बिदिनो अमा लानायनि जौ
जोंनि ओनसोलावथ' ओ ओइटि फाइभ ओ दाइनजिबा जौखोनदोआ ओ अमाखो लानाय जायो।
आदसा ओमफ्राय अमानि थाखाय नोंथाङा आदारफोरखौ मा मा होनो थाखाय मोजां जेनेबा अमानि थाखाय हेल्डि जेन बडिनि थाखाय अमाखौ अमानि थाखाय नोंथाङा मा मा आदार होनाय साबसिन
औ जेनेबा ओ गोदान गोदान बायनाय टाइमावथ' इसां देरफुनाय जाया नालाय अमाया ओमफ्राय बिनि थाखाय ओरैनो अम ओ माइ जेरै ओंखाम जेरै आग्लायना थानाय आरो माइरं रन्दै बेफोरखौ होनायानो थिग मानो होनबोला जोंङो ओ जेरै ब्रयलार बिबु आरो थास'फोरखौ होनो हायो बेफोरखो एसे देरफुनाय टाइमाव होनांगौ आरो ना मानो होनबोला बेफोरफोरखो थाब होयोबोला ओ अमाफोरा सि अबेबा टाइमाव थाब देरनानानै ओ अ उदैखौ थिखांनो हाया बा थाबायनो हाया जागोन बिनि थाखाय बेफोरखौ होथ'नाया मोजां नङा ओंखायनो ओरैनो गुन्दै आरो खा-खान्दा जि ओंखाम बासिना थायो बेखो आरो माइरं रन्दै बेफोरफोरखौ होनाया मोजां आरो ना
आदसा अब्ला ओ नोंथां जेथिया जोंङो अमा मासे लाबोयो अब्ला अमाखौथ' जों बिदिनो नैरोजा थामरोजासोआव लाबोनाय जायोथ' अब्ला जोङो बे खौ बिदिनो बोसोरसेसो दिनखांनायनि उन उनाव बेसेबांसो रांखौ जों आरजिनो हागोन
बोसोरसे दोना लाबानो जोङो मोजां आदार जाहोनानै मोजां जो थोन लाहैयो। लानानै जुदि अमाखौ फेदेरोबा ओ द' मानसोआवनो बियो गोबां देरगोन आरो ना बिखो जोङो फाननानै हमनोथ' ओ नैजि रोजा। बा जिदाइन रोजा बिसांसो मोननो हागौ।
अब्ला जेनेबा अमा मासेखोथ' जेनेबा अमायाथ' जोंनि बर'नि मोनसे मा होनगोन बर'फोरनि ओंख्रि मेन। बेदर अब्ला नोंथाङा अमा बेदरजों मा
आङो जेरै आलुदों ओ अमा बेदरदों फ्राय आरो ओ अनलादों अमादोंबो जाजायो जेरै आरो जोंनि आरो मेन ओंख्रिआ जाबाय नारजि आरो अमा। बेदरदों जानाय आरो जि अमानि जि बिदि हांनाय नोंथाङा नोंथाङालाय मादि जानो मोजां मो
ओ आङो अमा बेदरखो मेन। आंनि फेब्रेटसिन होनोबोला। द्राय माने फुरा गोरान अमाजों आरो बेनि अनगायैबो ब्रेकेटाव इथसे। नारजिजों अमा बेदरजों थायो।
औ।
ओमफ्राय नोंथाङा अमा लानाय सानाय एक्सपिरियेन्सफोर दंना गैया एसे बुंनो होदे। औ नोंथाङा मासे अमा लानोबा मा-मा बायदि खस्थ' खालामनानै अमा मानसेखौ फेदेरनो हागोन। नोंथाङा एसे बुंना होदे
अमाखो फिनोबा गोबां खस्थ' नांगौ जेरै जोङो अमाखौ बायना लाबोबाय। ज्लेन न'आव लाबोबाय न'आव लाबोबाय ओमफाय जोङो न'आव लाबोनानै जोङो अमानो थानो थाखाय जोङो। अमानि दन्द्रा बनायना होनांगोन आरो जोङो जोथोन लानांगोन जेरै अखा। फैबोला जोङो। माबायदिहै न' बनायनानै जोङो ओ अमाखौ बासायनो हागोन आरो जोङो आदारफोरखो मोजां होनांगोन। जेरै अमाखौ जोङो फार्स्ट टाइम लाबोनायाव बारा गोदोरथ' जायाना ओंखानो जोङो ओ अमानो थाखाय। जोङो। ओ गुन्दै आरो जेरै। ओंखामखो उनाव बासिना थानाय आरो
बेफोरखो होनो हागोन जेबोब्ला अमाया देरो देर-देरफुनाय जायो होमबला जोङो जेरै बयलारनि बिबु आरो थास' बेफोरखो माबानानै होनो हायो आरो जोङो ओ जेरै ओ अमाहा जेबो गाराय जायै बेफोरनि थाखाय जोङो बेखौबो जोथोन लानांगोन जेरै जोङो बिनि थाख दायो जोंङो। गाराय अमानियाव गाराय जाबोला जोङो पालिस फोनना हायो।
ओइ न' सिंङाव हाबना दंगासिनो मोनाखै
औ हागोन
हेलौ ओह जेनेबा जों दायो अमा फिसिनायनि सोमोन्दै रायलायबायथ' अब्ला जों दायो बे समाव जोंनि बर'नि रासायनारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै रायलायबा मोजां जागौमोन नामा? बर'नि ओं ख्रि हिसाबैथ' जों बिदि अनलाखौ मिथियो दालि थियो आरो बिदिनो गोबां दङो जोंनि नारजिफोर दङ आरो बिदिनो नोंथां मोनथिनाय ओंख्रिफोरखौ बुंना होदो लाब्राफोर दङ ना ओह स' अनला मैगं बनायनायनि थाखाय माबायदि माबायदि प्रसेस खालामो गोनां जायो नोंथाङा बुं गोन ना अह एसे अनलाखौ माबायदि बनायो मारै जि खालामो एसे बुंना होदो। औ औ अनला ओंख्रिखौ बोरै सङो
माइरंखौ जोङो उवालाव जोङो ओ ओ होबाय माइरंखौ साफा हैै सुनानै जों आरो अह जि बि माइरंखो देबाय। मोजांहै देनानै जि गुन्दै जाबाय बिखो जोङो दैदों इसे मि खामनानै ओ जि जोंनि सामब्राम फानलु होबायथ' बे सारायाव थावजों लोगोसे दा बियाव दै होबाय बिनि उनाव बेदरफोरखो संबाय आरो बिनि उनाव अनलाखौ जि दै दों इसे मि खालामानाय निखौ होना होबाय आरो दै दै होना होबाय बेनो अनला संनाया
ओ दे दे